हेल' औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा मा मावदोंमोन।
आङो नै लामायाव गामिनि लामायावनो बारा जानो फैदोंमोन।
ए नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन नामा
ओंखामा दय बेलासिनि जाखांबाय नोंथां।
ए मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
ओंख्रिया दिनै जोंनाहाय खुमब्राजों दाउजोंमोन।
आयौ जोबोरैनो गोथावमोन माथो नोंथां
लाजाया गोथौआ नोंथां।
औ खम उदै थामब्रें थामब्रें जानायनाय जालायबाय बे नोंथाङा
औ बिदियानो होनांसिगोन।
औ बिदि आरोखि
औ
औ आंबो दाबावसो जाखांदों ओंखामखौ।
अ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय।
आंबो नै बिदिनो जिरायलाबायनानै दङ बेलासिनि एसे दान्दिसे आंबो ओरैजाय ओरै साहाखै एसे बारा जाफैलाबायदों आरोखि।
आदसा बिदिसो होमबा।
औ औ नंगौ औ औ बिदिनो आरोखि आंना ओंख्रिया माबामोनलै सबायजों साम'जोंमोन। आरो अमा औ अमा बेदर फाजा बेवदोंमोन।
बा मोननै मोननै थार माथो ओंख्रिया
औ माहोननो आर
होनबाथ' औ होमबाथ' होख्लायबाय दिनै
बिदिनो होननांसिगोन एसे बिदिनो हख्लायबाय आरोखि औ बिदिनो जाला जालि एसे जानांगौबो देहाफोरा रा फोद रुफुद थानायनि नङा होनब्ला नोंथां औ औ औ बांद्राय जानायाबो गाहाम नङा अब्लाबो जों जायो आरो सम सम लानानै जानांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां
औ ओंख्रिफोरखौबो जानांगौ जों बेदरफोरखौबो जानांगौ नङाब्ला जोंनि देहाफ्राबो एसे खमजुरि जानो हमो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ
सम सम जाना होनांगौ गोथाव गोथावनो
औ बिदिनो जानांगौ जानायालाय
औ
आं माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानैसो फैदोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
अ नंगौ नामा नोंथां हागोन हानायालाय नोंथां
औ बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै एसे माने आवगायदोनोसै नामा?
अ जायो नोंथां दे
औ माने आयदाया जाहैदों जोंना औ माने ओ जों बैसागोनि बागै जे बर' हारिया बैसागु फोरबो फालियो नोंथाङा बे बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना जे ब-बैसागु खौ माबारोरै फालियो आरो मा मा रोखोमनि थायो आरो मारै गाजा गोमजायै फालियो बे बैसागु फोरबोखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सुंद'यै
हागोन नोंथां मानो हाया जानो गाव गावनि मोनसे दोरोङारि फोरबोखौलाय
औ नंगौ नंगौ बेथ'थार बाथ्रा औ दे औ आवगायदो
बैसागु होनोब्ला जोंहा बर'फोरनि गाहाय फोरबो नों नंगौना नंङा नों थां गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आबै-आबौनि दिननिफ्रायनो जोंहा बैसागुखौ फालिबोबाय थादों।
औ मोथिसयै समनिफ्रायनो औ
बैसागु होनोब्ला जोंहा बरफोर बर'फोरा बेखौहाय मा होनो गोदान बोसोर सोर होननानै हमना लायो नोंथां नंगौना नङा औ बैसागुनि समाव बेहाय गासिबो मिथिंगानि महरा गुस
औ नंगौ दंफां लाइफांफोराबो खिलियो
जेरै बिदिन थि बायदियै दंफां लाइफांफोराबो गोरलै बिलाइ खिलियो बेयो गो मिथिंगाया सोलायनायजों लोगोसेनो माने बर' हारियाबो गोदो गोदायनिफायनो बोसोर गोदान हिसाबै हमलाय हमनानै लानाय जायो। बे समावहाय
बोसोर गोदान होननानै हमना लानाय माने बोसोर गोदानखा
औ औ औ नंगौ नोंथां औ बैसागु समावहाय जोंहा बर'फोरा गिबियावहाय फा मोसौ बैसागु जाग्रोरो बेयो गि औ गिबि बैसागुआवहाय जोंहा मा होनो मोसौ थुखैनाय जायो बर'फोरा बर'फोरनि न'खर न'खर
औ नंगौ
बे समावहाय बर'फोरा मोसौफोरखौहाय बिदिनो माखासे फिथाइ सामथायफोरखौ हानानै गानहोनाय जायो। माला हिसाबै गानहोनाय जायो। जेरै लाव जोगोनार, फान्थाव, हालदै, थाइखा बायदिफोरखौहाय माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो। आरो बैसागु बो थोरनि समावहाय मोसौखौ लावथिजों बुनाय जाया जोंहा
औ औ नंगौ थार बाथ्रा बे
औ रायदों बिलाइ एबा माहोनो बैयो जा स्रिं ना मा होनो लोखोना बिलाइ औ बेजों बुनाय जायो मोसौखौ। ओं मोसौ बैसागुआवहाय जों मोसौखौ बयबो बर'फोरा थुखैनाय जायो।
औ दैसायाव लांनानै थुखैहैयो।
दैसायाव लांनानै थुखैहैयो ओमफायो होलांनाय समावहाय जोंहा मा होनो माखासे मेथाइफोरबो खननाय जायो मोसौ थुखैनाय समावहाय
नोंथां होलांनाय समाव नङामोन थुखैनाय समावसोमोन।
थुखैनाय समावबो खननाय जायो आरो माने होलांनाय समाव बो माने बै मा होनो माखासे जे बै फान्थाव बायदिसिना दालाय फिथाइ सामथाय हाया होम बा जोगोनारफोरखौहाय सान्द्रिफोराव लानानै माखासे आइजेंफोराव लानानै मो सौफोर खौ मोसौफोरनि मोसौफोरखौ सारनानै मेथाइ खनै खनैबो होलांनाय जायो जोंहा औ बेफोरबायदिनो माने मोसौ बैसागु खौ बारहोहरनाय जायो आरो। बेबायदि आरो बिनि उनावहाय जोंहा। फैसिगोनलाय मानसिनियाव।
औ-औ।
मानसिनियाव बेनो मानसिफोर। ओ बरफोराहाय माने गासिबो माने बेलेग द्रेस गानालासिनो। गावनि हारिमुवारि। गाननाय जोमनाय। जेरै हिनजाव मानसि फोरा दखना। सोमग्रा। आर'नाइ।
औ
बैफोरखौ गाननानै बैसागु बोथोरनि समाव ओंखारनाय जायो। आरो। हौवाफोरनि बेलायावहाय हौवाफोरा गामसा गोदोनायाव आरनाइ ग स्ला बायदिफोरखौ। गाननानै ओंखारनाय जायो। आरो बैसा गुनि समावहाय फार्स्टआवहाय गिबि खैबोैहाय जोंहा। बोराय बुरैया मोसाग्रोनाय जायो।
औ-औ।
मानसिफोरनि नखर नखर। बे न'खर न'खराव मोसानायावहाय बर'फोरा माखासे माने आखाइजों बानायनाय बरफोरनिनो। दामजुफोरखौ दामनानै। खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय जायो। जेरै आखायजों। बानायनाय दग्रा होनोबा जोंहा खाम।
औ।
जथा। थरखा सि-सिफुं सेरजा बैफोरखौहाय। दामनानै बरफोरा मोसानाय जायो बैसा गुनि समावहाय
औ नंगौ।
बिनि उनावहाय गथ गथायफ्रा मोसानाय जायो। आरो बिनि उनाव हाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा मोसानाय जायो। सें सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराबो बैफोर माने वेस्टार्न देस द्रेसफोरखौहाय गानालासिनो माने सोनाबारि मुगानि गाननाय जोमनायखौ गानालासिनो माने बैसागु बोथोरनि समाव हाय औ हारियारि गाननाय जोमनाय जेरै सिख्लाफ्रा दखना आरनाइ, जोमग्रा लानानै मोसायो बेबायदिनो हौवाफ्राबो गामसा गस्ला बायदिफोरखौ गाननानै माने गामियावहाय मागिनाय जायो आरो माने ब-बरफोरनि न'खर न'खर मोसानानै मेथाइ खननानै माने मागिनाय जायो आरो। ओमफ्राय बै मागिनानै मोननाय फैसाफोरखौहाय ज ला नानै माने बैसागुनि साननै सानथाम एबा सप्तासे स्नि दानसे स्नि सानसोनि उनावहाय माने मोनसे माने बै सागु मेला बायदि फाथिनाय जायो आ
औ बहागि मेला बहागि मेला औ औ औ बेखौबो जों फालिनायखौ नुनो मोनो औ औ।
गासिबो गामिनि सुबुंफ्रा माने गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनाय जायो। जेरै सोरबाया मो सागोन बिदिनो मोसानायखौनो गाहाय होननानै हमना लानो हायो आरो जोङो।
औ गोबां औ दोरोङा रि मेथाइफोर जों माबा मेथाइजों जों मोसानायखौ नुनो मोनो गोबां बिदिनो गोबां बि बिदिनो बायदि बायदि सिख्लाफोरखौ मोसानाय नुनो मोनो। आरो सिख्लाफोराल' मोसाया औ सेंग्रा फ्राबो औ सेंग्राफ्राबो मोसायो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों मोसानायफोरखौ नुनो मोनो। बर' हारिनि गेजेराव औ जों जोबोर समायना नुयो आरो जोंनि गोबां बिदिनो औ गोबां समायना नुयो जों जों मोनखो जोंनि हारिखौ जोंनि हारिखौ लानानै जों गोबां गोग्गोथाव आरो जोबोरैनो समायना नुयो औ जोंनि हारिनि गाननाय- जोमनाय बे औ गाननाय-जोमनायफ्रा जोबोरैनो समायना।
आरो नोंथां जोंना मोनसे बाथ्राया थालांबावदों माने बैसागु टाइमावहाय माने बैसागु गिबियावहाय मा होनो? दालाय मोसौ थुखैखांनायनि उनाव मोनसे मैगं खायामोन
औ औ औ औ
गोखा-गोखैखो खानाय जायो बर'फ्रा माने बे- खुवाय माखासे मा होनो मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो बेयावहाय गासै एक्स' बिसथा ना मा
औ सेजौ नैजि सेजौ नैजि
मैगं हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंखौ माने माने संनाय जायो आरो नोंथाङालाय मोनजाफेरदोना फेराखै।
औ मोनजाबाय मोनजाबाय औ गोथाव माने ओरैबायदि आरो ओंख्रिया गोखाबो दं गोखैबो दं औ बिदिनो दंजोबो आरो ओ
औ बैफोरखौहाय माबाजों संनाय जायो मा होनो बेदरफोरजों संनाय जायो बांसिन
औ औ नंगौ।
औ। जेरै बेदर होनोबा बांसिनानो लकेल दाउफोरजों संनाय जायो।
उम।
सोरबा बायदिया अमाजोंबो जानाय जायो।
औ औ।
बेबायदिनो माने जानाय जायो आरो माने मुलि हिसाबै बोसोराव खनसे जानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा फंनैसो बैसागुनि सोमोन्दै।
बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङानो बांसिनानो बुंजोबखाबाय। थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंबावनोसै औ जेरै नोंथाङा बुंजोबखाबाय जेरै
टाइमा जाबायमोन नोंथां।
ए औ जों होमबा इयुनाव सावरायनोसै खोमा ने बेफोर बायदि खोथाखौ लानानै औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। औ।